खोनादों ना औ खोनादों ।
खोनादों ।
औ खोनादों ।
औ होमबा जोंहा दिनैनि टपिकखौ जागायसै ना । औ दे होमबा आंङो जाय आङो जागायग्रोनिसै ना?
औ नोंथाङा जागायग्रोनो हागोन।
औ दे होमबा दिनै जोङो इडुकेसन टप इडुकेसननि बागै जोङो टपिक लादों ओमफ्राय जोङो मिथिगौदि इडुकेसना जोंनि थाखाय मानो गोनांथि सोलोंथाइया आरो जोंनो मानो नांगौ जोङो बिनि फारसे बिनि फारसे रायलायगोन सिगांग्रो आं बुंनो सानदोंदि सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां। मानोना जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो जों गावनि आखल आखु केरेक्टारखौ जों दाना लानो हादों हायो औ आरो लोगोसे जों मिथियोदि सोलोंथाइ गैयाबा जोङो बेबायदि फरायनो एबा लिरनो रोंनाय नङामोन। जायनि थाखाय जोङो सोलोंथाइ थानायखायसो जोङो फरायनो एबा लिरनो रोंदों। आरो लोगोसे जों मिथिगौदि गोबां मानसिफोरा बेबायदि सोलोंथाइनि गेजेरजों गावनि आखल आखुखौ मोजांनिफ्राय मोजां साबसिन बिदि लाबोनो हायो। आरो साबसिन खालामनो हायो आरो लोगोसे। जों मिथिबावोदि ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो बेबायदि। गियानखौ जों मोनो बुद्धिफोरखौ जों मोनो औ नंगौ आरो लोगोसे गोबां बेबायदि बाथ्राफोर दोङ दे नोंथांनिफ्राय आं फंनैसो खोनासंनो लुगैदों।
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथोआनो जोङो। सोलोंथायाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनाङानो बुंजायो। दानि जुगाव बेबायदिनो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो बेबायदिनो लामा सामा हामथिननोबो बेबायदिनो जाया आरो बेबायदिनो। सोलोंथाइ थायोबासो जोङो मानसिफोरजोंबो मान होजायो। बेबायदिनो मानसि होननानै सिनायजायो बिनि थाखायनो जोङो। सोलोंथाइ थानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ थाबासो जोङो बेबायदिनो गियानफोरखौबो रोंलाङो बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ लानो हाबासो जोङो मोनसे बेबायदिनो। न'खरफोरखौ मोजाङै बेबायदिनो सामलायलांनो हाय -यो आरो नखरफोरखौ नखरफोरखौबो जोङो बेबायदिनो फोजौलांनो हायो बिनि थाखायनो जोंनि सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि बिनि थाखायनो जोङो सोलोंथाइ लानाया जोङो बेबायदिनो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो बेबायदिनो फरायसालियाव थांनायाव बेबायदिनो जोङो नार्सारिफोरनिफ्रायनो जोङो मोजाङै बेबायदिनो सोलोंलांनो हानांगौ। आरो बेबायदिनो जोङो सोलोंलांना नै जोंङो फरायनो नांगौ अब्लासो जों थांखि लानानै फरायबासो जोङो जाफुंसारनो हायो। आरो दानि जुगाव लामा सामा थाबायनोबो बुहुद गिनो गोनां बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ थाबासो
जोङो बेबायदिनो गारि मथर गाखोनोबाबो जोङो साइनबर्डफोर नाम -फोर नायनो गोनां जायो बिनि थाखायनो जोङो सोलोंथाइ लानाय -या जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार। आरो जोङो बेबायदिनो दानि जुगावथ' जोङो लकेसन नायनानैबो मोनहैयियावबो मोनहैयो बेबायदिनो थाङो थांनो हायो जोङो बिनि थाखायनो जोङो सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो दानि जुगाव बेबायदिनो सोलों -थाइ गैयाबा बेबायदिनो जाम्बा जाम्बि जानानै थायोबा जोङो बेबायदिनो मान -मसि सानजाया आरो नायसन जाया बिनि थाखायनो जोङो सोलोंथाइ लाबा बेबायदिनो सासे मानसि मोजां बेबायदिनो मानसि गेदेर जानो हाबा जोङो मानसिफोरजोंबो मान होजायो सनमान होजायो।
आरो नोंथाङाबो सोलोंथाइनि सोमोन्दैआरो बुंबावनो हागोन।
उ नोंथां नोंथाङा जिबायदि बुंलांदों गासिबो सैथो । नोंगौ सोलों -थाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां मानोना जोङो बुंनो थाङोबा आइजोफोरा न'खर बेंनायाव सोलोंथाइखौ नांगौ मानोना जोङो मि -थिगौदि न'खर बेंनायाव आइजोआ बिराद ओ मुल्यबान बिदि बिफा- ओ बिफाव लायो आइजोफोरा सोलोंथाइ रोङाबा न'खर बेंनायाव गोबां जेंना जेंसिफोर फैयो आरो गावनि गथ'फोरखौ -खौ बेबायदि फोरोंनायाव जेंना जेंसिफोर फैयो आरो गावनो लामा सामा थाबायनाय एबा बहाबा थांनो गोनां जाबा सोलोंथाइखौ नांगौ जोंनो आरो लोगोसे जों मिथियोदि ओ जोङो जेरावनो थां जेरावनो थाबायहै जोङो बेबायदि ट्रेभेल खामबाबो थाबायहैबाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ मानोथो होनबा जोङो लामा मिथियाबा जोङो लकेसन नायनो हायो। आरो जोङो लामा आन्दनायबा जोङो साइन बर्डफोरखौ बेबायदि फरिनानै जोङो लामाखौ सिनायनो हायो आरो लोगोसे जोङो बेबायदि गोबां सोलोंथाइखौ लानानै जोङो आरजिनो हायो जोङो आखल आखुयै आरो गियानै जोङो जौगालाङो आरो लोगोसे जोङो जोंनि मेलेम लानानैबो जोङो जौगालाङो आरो लोगोसे जोङो बेबायदि फिजिकेलि आरो मेन्टेलि जोङो बेबायदि जौगालाङो जायनि थाखाय सोलोंथाइया बिराद मुलोबान बिबान लायो आरो जोङो मिथिगौदि सोलोंथाइ गैयाबा बेबायदि आइजो हग आरो हौवाफोर हग बेबायदि न'खर बेंनायाव गोबां जेंना फैयो बेनि थाखायनो सोलोंथाइया बिराद नांगौ बयनोबो नांगौ आरो सोलोंथाइ लानांगौ मानोना सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो जौगानो हायो
आ
होमबा सोलोंथाइ लाब्लासो जोङो मान हनमानफोरखौ मोनो गामिनिफ्राय बा बुं। गामिनि गदोर गोरावनिफ्रायबाबो आरो लामा सामायाव थाबबाबो मानसिफोरा मिथियो दि बिस बियो सासे रोंखा राखा मानसि बिगियाननि मानसि होनना मिथियो बेनि थाखाय सोलोंथाइया बिराद गोनांथि आरो जों मिथियो सिथिबावदि सोलोंथ सोलोंथाइखौ जोङो ला नोअल्बा जोंङो सिगांग्रो जोंङो बेबायदि एल पि स्कुलाव जोंङो लाग्रोनङो। बेबायदि नार्सारिनिफ्राय जोंङो थाखोसे थाखोनै थाखोथाम थाखोब्रै। होबासिम जोंहा एल पि स्कुलाव थायो आरो जोंङो बेबायदि इम इ स्कु कुल आरो हाइ स्कुल हाय सेकेण्डारि आरो जोंहा कलेज आरो इउनिभारसिटि बेबायदि जोंहा बारो आरो जोङो बेबायदि गोबां सोलोंथाइया गोबां खोमै दोंङो जोंङो बिए लानो हायो। एम ए लानो हायो बि कम लानो हायो बि ए सि लानो हायो एम कम लानो हायो एम एस ए लानो हायो आइ आइ टि लानो हायो आइ टि आइ लानो हायो गोब रोखोमनि सोलोंथाइ दोंङो ओ बियो गावनि सायाव गावआ मा बुस्थुखौ बबे सोलोंथाइखौ लानो गोसो बे गावनि सायाव गावा बेबायदि दिसि दिसिसन खामनांङो एबा गावा सायख'नानै लानांङो आरो नों थांङा सोलोंथाइनि बागै
औ औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो गासैबो सैथो गासैबो नंगौ बेबाय नोंथांनिफ्राय बेबायदिनो मोजाङैनो सोलोंनो हाबाय बेबायदिनो खोनानोबो मोनबाय नंगौ न'खर दानायाव आइजोफोरा बेबायदिनो सोलोंथाइ गोनां जानांगौ बेबायदिनो नांगौ जायो बेबायदिनो न'खर बेंनायाव आरो गथ' गथाय फोरोंनायाव बांसिन हिनजावफोरनियाव गोलैयो हौवाफोरा बांसिनै बेबायदि दिनो बाहेरायाव खारनाय आरो बेबायदिनो न'खर बेंनायनि थाखै रां आरजिनाय बेबायदिनो बाय याव बांसिन खनाय जायो बिनि थाखायनो आइजोफोराबो बेबाय दिनो सोलोंथाइनि बेलायाव रोंनांगौआ नांगौ बिनि थाखैयनो गथ'फोरखौ बे बायदिनो नार्सारिनिफ्राय फरायजेननायाव जोबोर खस्थ' जायो गथ'फोरा बेबायदिनो आइजोफोरा बेबायदिनो बिमाया फोरोंङाबा बे जाया बेबायदिनो ए बि सि डि गारांअ गांरांआ बांङा बेबायदिनो बिमाफोरासो बेबायदिनो थुब्लि थुब्लि बेबायदिनो फोरोंलाङो नो हायो ओ आरो बिफा फोरा बेबायदिनो बायहेरायावहाय खारनायखाय बायेरायाव थानांगौ जायो बिनि थाखै बिफाफोरखौ मोना बिनि थाखैयनो आइजोआ ओ सोलोंथाइ लानायाव जोबोद गोनां आरो बेबायदिनो जोंङो सोलोंथाइ थाबासो बेबायदिनो गोबां खामानि निफोर मावनानैबो जानो हायो बेबायदिनो
बिजनेसफोर गेलेनोबाबो बेबायदिनो सोलोंथाइनि था गोनां बेबायदिनो नोंङो जेन'बा नामफोरखौ सिनायाबा आखोर उखोर रोङाबा जेबो खामानियाव जाया। बिनि थाखैयनो बिजनेस मावनोबाबो जोंङो सि सोलोंथाइ
नि थाखैय गोनां जायो आरो माबाफोर अनलाइन दखानफोर बेबायदिनो माबा मोनसे बेबायदि खालामनानैबाबो जानो हायो साख्रि बाख्रि गैयाबाबो बेबायदिनो सोलोंथाइ एसे थाब्ला बेबायदिनो जोंङो मो मोनसे नङा मोनसे बेबायदिनो मावनानै जानो हायो आरो नोंथाङा मा मा मिथिबावो सोलोंथायाइ लानायनि बागै बुंबावनो हागोन
आं बुंनो सानदोंदि नोंथाङा जेब दा बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय गासिबो सैथो नंगौ जोंङो बेबायदि दानि गोदान मुगायाव जोङो टेक्न'ल'जि ओरैबायदि जौगाबाय टेक्न'ल'जिया जायनि थाखाय जोङो सोलोंथाइ लानो गोनां जायो मानोना जोङो टेक्न'लजि सोलोंबा जोंनो सोलोंथाइ नांगौ आरो अनलाइनाव फ्लाइट टिकेट दाननोबाबो अनलाइन ओ हटेल बुकिं खालामनोबाबो आरो माबा मोनसे अनलाइन खालामनोबाबो जोङो बेबायदि मोनसे मोननैववववशशनशननननन बुस्थुफोरखौ जों फरायिनो रोंनांगौ जायो जायनि थाखाय सोलोंथाइया बिराद गोनां बिबान लायो आरो लोगोसे बिब-बेखौबो मिथिबावोदि सोलोंथाइया जोबोर गोनां बयनो आरो बेसां सुबुंफोर दोङो आंनि हिसाबैबा गासिबो सो लोंथायलानांगौ मानोना सोलोंथाइ गैयाबा जोङो मिथिखागौ जोंङो जिबनाव मा मा हमयसाफोर फैनो नामायो न'खर जानायाव आरो बहाबा थाबायनायफोराव बिजनेस हक अनलाइन हक ब ओ जेरावबो जोङो बेबायदि जेंना जेंना नुजानो गोनां जायो सोलोंथाइ गैयाबा बेनिखायनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय नंगौ हसायैनो बिराद गोनांथि औ आंनि बुंनो गोनां बेसयानोसै नोंहा माबाफोर बुंनो गोनां
औ दे होमबालाय नोंथां दिनैहाय नोंथांनिफ्राय बेबायदिनो गोथौयै बेबायदिनो सोलोंथाइनि सोमोन्दै सोलोंनो हाबाय आरो खोनानोबो मोनबाय अब्ला नोंथांखौ धन्यबाद होयो अब्ला बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ औ गोजोनथों
गोजोन्थों